औ नोंथां खोनादोंना? औ गोजोन मोनाबिलिनि बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासेहरग्रोनाय थाबाय। औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
आंथ' बिदिनो ओरैनो दंथ'यो
औ ओ नोंथांनो आं कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजोंहाय आं नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबोरैहाय गिबिनिफ्राय लानानै जोबनाय सिम माबोरै खुंनाय जायो मा मा आदब खान्थि बाहायनानै खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन सार ओ बेनो जाहैबाय जों बैसागोआव जों सानसे सिगां जोङो बैसागोनि से खालारनि सानसे सिगाङाव जोङो मोसौ थुखैयो बयबो गावबागाव न'खराव आरो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जों बिदिनो मोसौ थुखैनायनि सिगाङाव जोङो बिदिनो लाव फान्थाव बायदि बायदिफोरखौ लानानै जोङो माबानाय जायो आरो एसे हानानै लायो ओमफ्राय बिनि उनाव जों मोसौखौ थुखैयो आरो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो मोनसे मेथाइ खनो जे लाव खा बांनाखा बोसोरै बोसोरै मासे मासे एरायबाय थ एरायबाय था होननानै जोंङो थुखैनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंङो मोसौखौ दुब्लियाव होयो आरो दुब्लियाव हैखांनायनि उनाव जोंङो मोना बिलो जायोब्ला जों गलियाव खायो आरो जों गलियाव खाखांनायनि उनाव दोंसे ओ बयनिबो मोसौनि थाखाय जोंङो ओ बिदिनो दिरुं लानानै जोंङो लानानै जोंङो बेखौ एसे खुलुमो आरो दै गोथार लानानै आरो बिदिनो आलारि बाथि सावनानै बेनो ओमफ्राय आरो जों बैसागोनि से खालार खालि जों बयबो गामियाव बिदिनो मा होनोमोनलाय बेखौ गामियाव ओ बिदिनो स्निथा मैगं जोंङो संनानै जानाय जायो। उन्दैफोरा आरो गेदेरफोरखौ सनमान होयो आरो खुलुमो आरो उन्दैफोराबो गेदेरफोरखौनो अननाय होयो गेदेरफोरा सरि उन्दैफोरा सानि माने ओमफ्राय आरो जोंङो बयबो बैसागुखौ जोंङो रंजा बाजा गाजा गोमजायोै जोंङो नै नैथि खालार खा जों गाजा गोमजायै जोंङो मोसानाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंङो बयबो सेंग्रा सिख्ला ज' जा ज' ज' जानानै जोंङो मोसायो रंजायो बाजायो बेनो आरो जोंङो बिदिनो खाम सिफुं सेरजा ज'था
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बैसागोआवहाय मा मा दोरोंङारि गाननाय जोमनाय गाननानै मोसायो हौवासा आरो हिनजावसा फोरा?
जोंथ' बिदिनो ओ दोरोङारिनि बागै बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोंङो बयबो सेंग्राफोरा बिदिनो आर'नाइ लायो आरो बिदिनो गामसा गाननानै जोंङो मोसा नाय जायो आरो माखासे बर' सिख्लाफोरा ओ खर'आव गगं गोना लानानै फैयो मोसानो थाखाय आरो दख'ना बिदन गाननानै मोसाबोयो आरो जानजि खा
औ औ नंगौ ओ नों-नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागोआवहाय मा मेथाइ खननानै मोसायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ बिदिखौथ' जोंनियावथ' मेथाइआथ' गोबां बैसागुनि मेथाइ दङ आं दायो बेफोरखौ इसे फारसेनिफ्राय फोरमायजोबनो हाथ'नाय नंङा
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैफोरबादिनो बैसागोयाव जे दामग्रा आगजु बैफोर बैफोराव गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम मा माखौ सोलायबोनाय नुखौ नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
जोंनि मोसानाय जिहेथु खाम सिफुंफोराना
औ बैफोरनि अनगायैबो गोदोनिफ्राय मा मा दामग्रा आगजुवा गोमालांनो हमखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन बेनो जादों खाम सिफुं सेरजा आरो बिदिनो ज'था। बेफोरबायदि बायदि बायदि आरिफोरा आं होलांनो नाजानायखौ आं नुनो मोनदों आरो।
औ ओ नोंथाङा मिथिगौना जे आथिखाल मुगायाव बैसागो बैसागो बोथोराव ओ बैफोर दामग्रा आगजुफोरनि अनगायैबो बायदिसिना बक्स आरि लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बै मोसानाय बैफोरबादि दामग्रा आगजुखौ बाहायोब्ला जोंनि जोंनि बर' हारि जोंनि जे गोदोनि दामग्रा आगजु बैफोरो गोमालांनो हमगोन। बे बेनि थाखाय नोंथाङा मा बुंनो सानो?
आं बेफोरनि जिहेथु बक्स लानानै मोसानाय बेफोरखौ लानानै बुङोब्ला थ' आङो एसे दुखु मोननायखौ फोरमायो मानो होननानै बुङोब्ला जिहेथु जोंहा बर' हारि या मोनसे जि आइे मोनखानाय दङ बेफोरनो जादों खाम सिफुं सेरजा ज था बेफोरनो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जि आइ टेक ओ थ' बेफोरनि बागै जुदि जुदि बेफोरखौ नागारनानै जुदि बर' हारिया जुदि बिदिनो बक्स दामनानै बिदिनो जुदि मोसायोब्ला एसे दुखुखौ मोनो आरो बेनो। उ
ओ नोंथाङा मायबाफोर सोंनो सोंनो गोनां दंब्ला सोंनो हागोन।
अ आंनि सोंनायाबो बेनो जागोन जे नोंसोरनि बैसागोआव नोंसोरनि गा मियाव जे बैसागोखौ माबोरै खुंनाय जायो बेफोरखौ एसे
औ औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो एखे रोखोमै जोंनि ओनसोलावबो बैसागोखौ मोननै रोखोमै फालिनाय जों गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम नुबोगासिनो दङ। गिबियावनो जोंहा सैथो दाननि जोबथा सानखालि जे मोसौ बैसागो बैखौ फालिनो थाखाय जों बैहाव बैहाय नांगौ जानाय बायदिसिना फिथाइ सामथाइ ओ जेरैहाय दिग्लिलिथि थाराय हालदै लाव फान्थाव सबाय सौराय बायदि नांगौ जानाय माबाफोरखौ जोङो न'आव गै खिला गैखायाब्ला बाजारनिफ्राय बा सक गलाफोरनिफ्राय बाय सानसे सिगां बायनानै लाबोना दोनफैनाय जाखायो। बेनि उनावहाय जोङो सै सै दाननि जोबथा सानखालि फुङावहाय जों सिखारनानै दुगैस्रां लोब लोबस्रां बैफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ हास्रांना लाग्रोयो आरो बैफोरखौ माला सुनो थाखाय औवानि थेंगुल जिरनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो माला सुखांनानै मोसौनो गानहोखांनानै जों मोसौखौ खाथि खालानि फुख्रि दैसा बा हाखर बिलोफोरा थु थुखैनो लांनाय जायो बै थुखैनायनि सिगां थुखै थुखैखांनानै जोङो मोसौफोरखौ ओ बेफोरबायदिनो साराय बा खान्थानि हांगार हांगारखौ हख'नानै थाव गुबैजों गलायनानै फिकुङाव बा मोदोमाव फोथा फोननाय जायो बै फोथा मानो फोनो होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदायनि आबौ आबौनि खुगानिफ्राय खोनानो मोननाय बायदि ब्ला बैसानखालि जों मोसौफोरखौ उदां फोथाराव हगारना होयो जायनि थाखाय बै मोसौफोरा मोसामुफोरनिफ्राय रैखा मोनो बेनि थाखाय जोङो बै फोथाखौ फोनो होनना जों खोनानो मोनबोदों नोंथां
अ ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ आं मोनसे मिथिनो लुबैयो दे नोंसोरनि गामियाव जे बैफोर लावखा बांनाखा जिहेथु बेफोर बे फोरो मेथाइफोरखौ खननाय जायोना जाया?
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बाददिनो जोंनि ओनसोलावबो जेरैहाय मोसौ थुखै ब्ला लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमा गायदे बायि दा बि हाल जा बिफा हालुवा बादि जा बेफोर बादि होन्नानै जों जोंनि ओनसोलाव गोबां मेथाइ खननाय जों नुनो मोनो नोंथां बेनिफ्राय जोङो औ बैसाग दाननि सेथि सानखालिनिफ्राय औ नोंथां बुंनायसाय।
अ ओमफ्राय आं नोंनो मोनसे कुइसन सोंबावनि जे नोंसिनि गामियाव जेै बैसागोनि सानसे सिगांनो ओ जिहेतु ओ से खालार खालि नोंनि गामियाव ओ स्निथा मैगंखौ मानि थाखाय संना जायो बेनि गुबै जाहोनखौ खिन्थानो हागोन ना
आं हाद्राय्लाबो एसे ओरैनो फंनैसो फोरमायना होनसै ओ जिहेथु बोसो र‌ गोदाननि नामाव जा-जाहाथे जोंनि दे-देहाया मोजाङै मोजां थानायनि थाखाय जों बाय दिसिना गोखा गोखै बैफोरबादि मैगंफोरखौ जों गासै स्निथा रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंथां
ओ औ नोंथाङा आंखौ माबाफोर क्यिसन सोंनो लागा दंमोन नामा
औ नोंथाङा बैफोर मैगंफोरनि नामखौ फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन बेनो जादों आलु आरो फान्थाव बिदिनो बायदि बायदिफोर दबो जेरै खान्थाल थाइजौ बिदिनो फ्राय भाद केेरला
औ औ
बिदिनो बायदि बायदि दङ आरो
औ औ
ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो लुबैबावदोंमोन नोंथां औ नोंसिनि गामियाव बैसागोखौ सानबेसे खुंनाय जायो आरो गोदोनि दिनाव बेसेबां सानसिम खुंनाय जायोमोन नि दिनाव बे आरो नोंसोरनि जिहेथु गामियाव ओ दा सानबेसे खुङो बेखौ आं मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां
ओ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ गासै‌ गासै जोङो स्नि सानसिमल' बैसागो फोरखौ फा-फालिनायजों गोबां गामि नि ओन्सोलफोरावनो नुनो मोनो आबै आबौनिफ्राय मिथिनाय बादिब ब्ला गोदोनि दिनावहाय बैसाग दानसेखौनो फालिबोनाय जों जों खोनानो मोनदोंमोन नोंथां।
ए अ
बेनिफ्राय नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बै-बैसाग दाननि बिदाय हिसाबै मोनसे साननैनि बा सानथामनि हाबाफारि लाना फानसन सन बा मेला फिसा खुंनाय जायो बै फोरबोख खौ नोथांमोननि ओनसोलाव खुङो ना खुङा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ जोंनि दिनाव जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि बैसागो पग्रामफोरखौथ' जों नि गामियाव आं खुंनाय नुफेराखै नाथाय आं गुबुन गुबुन जायगाफोराव आं खुंनायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ ओमफाय दा आं बेखोनो बुंनोस मिथिनो लुबैबावदों जे नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरबायदि फानसनिफोरखौ बानायो नामा?
औ नोंगौ थारैनो नोंथां जोंनि खा सा खाथि खाला फिल बा बेफोरबादिनो ओ बाबु लान्दां जायगाफोराव जों मोन मो साननैनि बा सानथामनि हाबाफारि लानानै बैफोर हाबाफारिखौ खुंनाय जायो नोंथां जेराव जों बेवहाय बायदिसि सिना रोखोमनि खारनाय बारनाय रोजाबनाय मोसानाय बायदिसिना स्टेज प्रग्राम लानानै जों बै हाबाफारिखौ बैसाग बिदाय हिसाबै खुंनाय जायो नोंथां।
अ
औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायमोन।
अ जाबाय ओं
अ नोंथांजों आं बैसाग दा बैसागो बोथोरनि बायदिसिना मिथ जे खायसे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां। अ जेरै जेरै न औ दे बिदिब्ला नोंथां अ दे अ